हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ दा जोङो आयदाया माखौ लानो नोंथां
खोनादों
हेलौ नोंथां औ नोंथां
औ ए जोङो आयदाया मा औ आयदाखौ माखौ ला नोंथां
अ नोंथाङानो बुंदो आयदाखौ
माने बर' समाजाव आं बेखौ सावरायदिनि बर' समाजाव माखासे बिसार खालामनाय नेम दाय दाय जानाय उनाव गोथार खालामनाय बे आथि आथिखालाव बियो जोंनि समाजाव दंना गैला सोलिगोनना सोलिला बेखौ लानानै सावरायदिनाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ दा नोंथाङा सान नामा गोदोनि आस जोंनि बर'फोरनि समाजाव माखासे गावहार सिंङैनो माने समाजावनो माखासे जाथाय जानायनि उनाव समादान खालामनाय जायोमोन। दा बे समादान खालामनायखौ आथिखालावबो जोंनि बर'फोरा बे गोजाम खान्थिजोंनो जोङो समादान खालामनाय जायो ना गोदान खान्थिजों समान समा मा होनो बेखौ सुस्रांनानै लानाय जायो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बेनि नोंथांनि सोंनायनि खौ एसे गुसुङै होनो नाजानसै आथिखालावबो जोंनि बर' समाजाव जि माने माइबाफोर गामियाव दाय दोफोन खालामोब्ला बेनि सायाव नङा होमबा नोंथां सोंथिया
औ
औ ओ बेफोरखौ जों आथि आथिखालावबो जोंनि बर' समाजा समाजनि सुबुंफोर ज' लोगो लांलायनानै बेखौ जों समादान खालाम खालामनायखौ नुनो मोनो जोंहा ओ गामिनि समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय बेवहाय जों आफादगिरि नेहा थारि बेसोरखौ गामिनिफ्रायनो जों सायख'ना होनाय जायो। लोगोसेनो जोंनि ओ समाजाव गामबुरानि बिफाव बिफावाबो गोबां ओ बेबायदिनो सोरनिबा न'खराव ओ बिसि बिसाय जुलि जाखांनायनि उनाव गावस्रालायोब्ला ओ बे गावस्रालायनायखौ जोङो ओ जों बे दानि गोदान मुगानि कर्ट कासारियाव थांनानै बे दिभर्स बे खालामनायनि सोलायै जों जोंनि गामिनि ज' रायजोफोर जाय आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिनो गामबुरा बिसोरखौ लानानै सेंग्रानि न'खर बा हिनजावनि न'खर बे गंनै गामिजों लोगो नांनानै बेखौ जों फाथैलाय बिसिनानै बेखौ जों समादान खालामनायखौ नुनो मोनबोदों।
नंगौ थारैनो।
औ बेजों लोगोसेनो जों जि गामियाव सिखावफोर ओंखारोब्ला
औ नोंथां आं मोनसे बेयावनो सोंथि खालामनो लुबै लुबैबावदों बे समाव नोंथांनो।
खालामनांगोन।
बे फाथैलाय बुसिनायाव मा मा जों ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बिनि बागै मोनथिगौब्ला फोरमायना जेनेबा जों फाथैलायखौथ' बिसियो बेनि गेजेरावनो जों माखासे माबा माबि मुवाफोर लानाय जायो नोंहा नेमफोरखौ
औ नोंथां आं आंनि जि मोनदांथि आंनि जि जि नुबोबाय थानाय जोंनि ओनसोलाव दा बेखौनो एसे फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङाव। फाथैलाय बिसिनाय होनोब्ला गुबैयै जों गंनै रायजोनिबो सुबुं थानांगोन हिनजावनि रायजोनि बा हौवानि रायजोनि बे नख न'खरनि मानसिफोराबो लोगोसेनो थायो बेवहाय जों गुबैयै गय जरा फाथै जरा बेखौ लानाय नुनो मोनो। बेवहाय गोबां जायगायावनो जों आलारि बाथि फोजोंनायखौबो नुनो मोनो। ओ-बेवहाय जों ओ-बे आलारि बिथिं फोजोंनाय जायगायाव ओ-जों सानजाथिं मोखां जाहोयो। हौवा आरो हिनजावखौ जायफोरा फाथैलाय बिसिगोन बे। जि जायगायाव जों गय जरा फाथै जरा दोनदों बेनिफ्रायनो जों ओ-गय जरा फा थै जराखौ बोखांनानै लाबोनानै ओ-सेंग्रा बा सिख्ला ओ-जायबा हौवा बा हिनजाव फाथैलाय बिसिगोन बिसोरखौ माने फार थार माने फारसे फाथैजों ओ-हौवाखौ हमनो होबाय फारसे फाथैजों हिनजावखौ हमनो होबाय। बेबायदिनो हमनो होननानै जों माने बेखौ बोलायनायखौ नुनो मोनो आरो।
दा बेनि उनाव माखासे ओ गामिनि। जेराव नोंथाङा फदबा फोरमायदों सेक्रेटारि फ्रेम देन ना होमब्ला दा बिथांमोनहा बिसोर सानैनि गेजेराव माबाफोर ओ लिरनानै दोननायफोर खान्थिफोर दं नामा नाओरैनो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो फोजोबनाय जायो?
सावरायनायनि गेजेरजों ओ-फोजोबनाय माने बेवहाय ओ जों गंनै गामिनि गेजेरावहाय जे बे मोनसे बाथ्राखौ ओ- लिरनाय नङाब्लाबो जे जों बुंनानै दोननाय। ओ खोनायो जे ओ-बे सेंग्रा सिख्ला ओ-बे हौवा हिन्जाव जरासेया जेब्ला फाथ थैलाय बिसिगोन अब्लाथाय माने बिसोर सानैया उनावहाय आरो फिन ओ-जुलि जाफिनलायनो मोनला।
औ
गोरोबलायफिननो मोनला बेखौ।
नोंगौ
औ नुनो मोनो।
जोबोद मोजां बेनि अनगायै जों आथिखालाव दासिम सोलिबाय थानाय। जायफोर नेम नङा होनबा नोंथा नोंथाङा बेखौ फोरमायबाय बेनि अनगायै जों आरो बेबायदिनो मोननो हाबाव नामा जोंनि बर' समाजाव? दायबिजिरनाय नेम?
औ नोंथां आथिखालावबो जों नुनो मोनो गोदोनि समाव ओ-जानाय। ओ-जि गोदोनि समाव जोंनि बर' हारिया बेबायदिनो गाव गाबा गावनि। ओ जि समाजाव ओ सोरबा दायफोर गोरोन्थिफोर मावोब्ला बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो फोसाब बोनानै लाबोदों। आथिखालावबो जों बे एसे एनै नेमखान्थिखौ नुनो मोनो बांद्राय गोरायै नङाब्लाबो। जेरै सासे सिखावा सोरनिबा न'खराव सिखाव खावनानै हमजायोब्ला। ओ- बेखौबो जों गामिनि ओ-सुबुंफोरानो जेरै सिगाङावनो बुंबोखानाय बायदि। ओ-आफादगिरि नेहाथारि बेजों लोगोसेनो गावबुरा आरो बेजों लोगोसेनो गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ ज' लिंनानै ओ-बे रायजोनि सेस्लायाव नङाब्ला बबेबा दंफां ओ-सायाफ्रावहाय ओ-जों जिरायनानै बेखौ बिसार खालामनाय नुनो मोनो। ओ-बे बिसार खालामनायाव ओ-जों सिखावनि। दाया बांद्राय गेदेर नङाब्ला बेखौ जों सिखावखौ ओ- जायबा सिखाव खावनाय न'खर बेनिफ्राय। ओ-निमाहा बिनानैनो जों ओ-निमाहा बिबा निमाहा होनाय खौ नुयो नाथायब्ला ओ-बांद्राय गेदेर दाय मावोब्ला बेखौ जों। ओ-रायजोनि नेमखान्थि खानानै दोननाय बायदियै ओ-जों जुरिमाना फोनांनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ थारै
औ नोंथां
नंगौ बे हाथ आथिखालावबो जोंनि गेजेराव बेबायदि खान्थिजोंनो जोंनि दाय दोफोनखौ फोजोबनानै होनाय जायो आरो बिजिरनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
औ। आङो माखासे एसेबां गोसोआव गैजोबला खायसे खायसे माने दायनि थाखाय जों सिगांनि समाव माखासे
बादखान्थि
दायना औ बादखान्थि बेफोरखौ जों खोनानो मोनदो बा नुबोदो दा बि फोराव जोङो बादखान्थिफोरखौ मावनो हायो जेरै मा होनो ओ माबा दाउखिबाद ना
अगरबाद अंस्लदबाद दाउखिबाद खावालिबाद आरो खौलोबोरबाद बे मोनबा बादखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथाङा बेनि सुंद' सुंद' बेखेवथिखौ फोरमायनो हागोन नामा बे समाव?
औ नोंथां आं जेसेबां हायो बेखौ ओ नाजानोसै। ओ जों गिबियावनो
बेजोंनो सोलिदों नालाय बे
औ नोंथां। ओ जों गिबियावनो ओ अगरबादनि बाथ्राखौ रायखांनो हायो।
नंगौ।
औ नोंथां बे ओ अगरबादाव गोग्लैयो ओ सोरबा ओ सासे सेंग्रा ब्रा सिख्लाया जुलि जायालासिनो ओ जे आथोननि सोमोन्दै खालामोब्ला जों बे बादावाव औ खोलैनो हायो। ओ बेजों लोगोसेनो ओ सोरबा सुबुंफोरा ओ मोसौ बा जुनार फोरजों आरो बेबायदि आथोननि सोमोन्दै खालामोब्लाबो जों बे बादाव खोलैख्लो खोख्लैनाय जायो।
नोंगो।
औ नोंथां ओ बे बादाव जों गुबैयै कंस स्नि बोरला थिर गावगारनानै उद्रायनायखौ नुनो मोनो। औ।
आथिखालावबो बे नेमखौ ओ बाहायो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बे नेमखौ ओ जों आथिखालावहाय ओ एमान माने बेबायदि गोरायै नङाब्लाबो जों गुरुयै गुरुङै फालिनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरैहाय बे ओ सासे सेंग्रा बा सिख्लाजों जे आथोनारि सोमोन्दो जायो ओ बेवहाय जों ओ बोर ला गावगारनाय नेमखान्थिखौ ओनसोल लायै ओनसोल नुयाब्लाबो गुबुन ओनसोलफोराव ओ दङबो जानानै नाथ नाथाय आंनि नोजोराव नुनायावहाय ओ जों बेखौहाय ओ जि सेंग्रा सिख्ला बेसोरखौ ओ जों दैमाफ्राव लाबनानै ओ बेबायदि ओ जि गोबोरखिनि रोसि ओ बा बायदिसिना सैमा खि अमा खिनि रोसि बेखौसो लोंहोनायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो जों बेबायदि ओ जे बोरला थिर गावगारनाय बेखौ
औ।
माने आथिल आथिखालाव नुनो मोनाखै।
औ आं मोनसे ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो हादों
औ नोंथां।
माने बे जेरै गोदोनि समाव फालिबोदों बेबायदिनो जेरै अर
औ नोंथां
न' लुनानै दैमा सेराव न' लुनानै आरो
औ नोंथां
से-सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे मोनसे नआवनो दोननानै बाहेरानिफ्राय अर सावनाय जायो आरो बेनि उनाव दैयाव माने खारलांनानै गाग्लोमनानै फैनाय बेफोरबायदि जों आं नुनो मोनदों बावैसो सिगां दा आं सानो ओनसोल लानानै जोंनि समाजाव आथिखालावबो बेफोरबायदि खान्थिजों ओ सुस्रांनानै लानाय खान्थिखौ सुवा सुथि सुस्रांनानै लानो खान्थिखौ मोननो हायो। दोंब्लाबो जागोन मानो होनबा बारा गोबाव जायाखै आंनि माने
औ नोंथां
नाथाय खायसे जोंनि आथिखालनि ओ सुबुंफोरा बैफोरबायदि खान्थिखौ माने खुब सोलायनानै लादों नंङा होमबा नोंथां माखासे रां जुरिमाना होनायनि गेजेरजों बा माखासे ओ उदा उद्रायनाय फोथारनाय धोरोमारि खान्थियावबा फोथारनाया गेजेरजोंबो बेफोरखौ सुस्रांनानै लानायखौ नुदों। अब्ला जोंहा समा बेखिनियावनो
समाबो जाना फैबाय नोंथां जोंना
औ नोंथां ओ जों बेबायदिनो फिन नोंथांजों सावरायनो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांखौ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे ओ जोंनि बाद खान्थिखौ मोजांङै फोरमायनानै हरनायनि थाखाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला